हेल'
औ
औ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों
औ
हेल'
औ खोनादोंना
औ औ खोनाबाय औ
औ नोंथाङा ओ फ्रि दङमोन दा
अह आङो फ्रि दङ दे दा
बिदिब्ला नोंथांजों आं दिनै संनाय खावनायनि आयदानि सायाव एसे सावरायनो दे बिदिब्ला सावरायजागोनना नोंथां?
औ सावरायजागोन दे सावरायजागोन
औ ओ बिदिब्ला नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ जोंनि जेरै बर' अनला ओंख्रि बेखौ माबायदि सङो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
अ दोरोङारि अनला ओंख्रि बेखौथ' जोंनि बर'नि बिराद मोनसे फेभराइट ओंख्रि होननानै जों जिहेथु बुङो अनला ओंख्रि
अ अनला ओंख्रि होनना बुंबाथ' जोङो बुंनांगोन मा जोंनि बर'नि जि ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो नेमखान्थि हिसाबै जि हाबा बा जायोब्ला जे जोंहा हाथासुनि मोनसे थायो नङा होमबा? बे हाथासुनियावबो जोङो बे अनला ओंख्रिखौनो जोंनि ओंखामजों माने जोंओ जोंनि ओ थाफादेरनाय ओंख्रि बेखौ जोङो अनला ओंख्रिखौनो गनायनानै लायो दा बे लेखा हखायाव अनला ओंख्रिखौ ओ आङोथ' ओरैहाय सङा संनाय खावनाय खामानिया जिहेथु हिनजाव मानसिफोरनि थेवब्लाबो आङो मिथिनाय जि बेखिनि अनला ओंख्रिखौ माबायदि सङो बेखौ आङो एसे फोरमायनानै होनोसै आरो ओ दा अनला ओंख्रिखौ जोङो ओ सङो जोंनि मेन जाहैबाय जोंहा माइरंनिफ्राय जोङो बानायो अनला ओंख्रिखौ जोङो गिबियावनो ओ माइरंखौ ओ दैयाव सोमनानै दोनग्रोनांबाय ओ मथा मथि ओ नैजि बा जिबा बा नैजि मिनिटसो जोङो दैयाव सोमनानै दोनबाय बेनिफ्राय जोङो नैजि बा जिबा मिनिट जानायनि जानाय लोगो लोगोनो जों बे माइरंखौ माने दैनिफ्राय बोखांनानै मोनसे गोरान ओ जेनेबा ओ गोरान मोनसे ओ माबायाव दोनबाय आरो गामलायाव गामलायाव दोननानै जि माने बे माइरंनि दैया एसे रानबाय रानोबा बेखौ जोङो मा खालामो जोंनि जि जिथु उलार बा जोंनि दाथ' गोबाङानो उलार गैला ग्र्रिन्न्दार मेसिनाव होनानै जों बेखौ जेन'बा गुन्दै खालामो आरो गुन्दै खालामो बे गुन्दै खालामनानै जोङो आरो बेनि थाखाय अनला ओंख्रि संनो थाखाय मा खालामबाय जोङो माने ओ सारायाव जोङो दैखौ गोदौ गुदुं खालामबाय आरो जेन'बा ओ गुदुं खालामबाय गुदुं खालामनानै जिथिया बाखि माने ओ दैया गोदौवो सारायनिया गोदौब्ला बे माइरंनि गुन्दैखौ जों बे गोदौनाय दैयाव होनानै जों सागंद साना होबाय थानाय जायो। सागंदो साना होबाय थानाय जायो आरो बे सागं साना होयोब्ला जोंहा बे माइरंनि जिथु गुन्दै बे गुन्दैया गुन‌दया जोंहा दैजों मिक्स जायो आरो मोनसे गथानि महर लायो गथा मोनसे महर लायो आरो गथा महर लायोबा जों बेयाव खायसेया जोंहा खारैबो थायो खारै होननानै बुङो जोङो बे खारैखौबो हो खायसेया आरो आङो थाव होनायबो खोनानो मोनदों आरो आरो बे अनला ओंख्रिजों जुदि आं जोंहा खायसे जेनेबा ओ दाउ बेदर थायोब्ला ओ जोबोरै यैनो मोजां जायो आरो जानायाव जोङो बिराद टेस्टि मोनो आरो बेखिनिखो आं मिथिगो आरो माने
औ
अ बेयो बेखिनि खौ आं मिथिगो बिनिफाय आरोथ आङो ओरैहाय अ मिथिला गोबांखिनि
औ
नोंथां ओ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा नोंथांमोननि सायावदि आं जिथु बुंबाय अनला ओंख्रिखौ माबायदि सङो नों नोंथाङाबो बुंनो हागोमोनना नोंथांमोननि सायदजों माबायदि सङो ओनलां ओ अनला ओंख्रिखौ
औ नोंथां ओ नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि औ ओनसोलाव माबेदि सङो बिदिनो फोरमायनो बेखायनो जोंनिथिंबो बेबायदिनो नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो जायो। बेहाय आाथासुनि बायदिसिना खैना गोदाना संनायखौ बा संनायाव जोङो नुनो मोनो लोगोसेनो जोंनि ओनसोलाव अनला ओंख्रिखौ माबोरै संगो होनोब्ला गिबियावनो बुंनांगोन अनला ओंख्रिखौ जोङो बायदिसिना मुवाजों जाजायो जेरैहाय अनला ओंख्रिखौ जोङो नोंथाङा फोरमायनाय बायदि दाउ बेदरजों लोगोसे अमा बेदरजों लोगोसे जोङो एम्फौ लाथाजों लोगोसे जोङो बिफोर बि दरारिनि ओ गैयाब्लाबो जों बायदिसिना जेरैहाय ओ मैदुफुल बिबारजों लोगोसे लाइ लाइ बिलाइजों जों अनला हाख्रि जायो लोग लोगोसे जोङो थाइगिरजों अनला मेखि जायो ओ दा अनला मेखिखौ मा बोरै जायो होनना बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलाव गिबियावनो अनला मेखि जानो थाखाय थांगिर नांगोन नङा होमब नोंथा बिनि थाखायनो जोङो औ जोंनि ओनसोलावनो थानाय थागिर फि फिथायखौ जों गिबियावनो थाइसे बा थाइनैयानो गोबां गोथाव जायो बा गोखै ओंखारो जोङो बिदिनो थागिर फिथाइखौ हानानै लाबोनायनि उनाव ओ बिदिनो बेखौ थाइगिर फिथाया खंबा थायो नालाय बिनि थाखायनो बेखौ खंफा खंफा बोखार नानै लानानै बेखौ एसे बिनि गोखैआ ओंखारनाय बायदि जोङो एसे देख्रुबनानै लायो ओ बिनि उनाव बेखौ दे खो होनानै लोगोसे नोंथाङा फोरमायनाय बायदियै अनला गुन्दैखौ जोङो देनानै लायो। गिबियावनो जोङो दसे सम रुजानो थाखाय सोमनानै दोनो। आ बिनि उनाव सोमना दोननायनि उनाव जोङो बेखौ सुखांनानै एसे दैखौ राननो थाखाय सम दोनो। मानो होनोब्ला जोङो ओ बेखौ देनायाव एसे गथा खायो नालाय। बिनि थाखायनो एसे फोराननानै जोङो ओ दिंखियाव एबा उरालाव एबा जों थ' सियाव एबा दानि समाव जेरैहाय मिसिनारि बायदिसिना बाहायो। बे फोरजों जोङो गुन्दि खालामनानै लायो। बिदिनो गिबियावनो गुन्दि खालानानै नांगौ मानि खिनाखौ ला लानायनि उ जोङो ओ थाइगिर थाइगिर गोखै जानो थाखाय बांसिन नाजों जायो।
नंगौ नंग'।
दा ना हाथाइ बाज निफ्राय एबा नङाब्ला जोंनि खाथि खालानि दंग एबा दैयाव गुरनो थाङो। बिब्दि गुरनो थांनायाव जोङो जा मोनो ओ जाय से एनै मोनो बेखौ ला लाबोनानै जोङो बेखौ मोजां साबफानो सुना लानानै एबा सायना लानानै आ बेनि उनाव जोङो नाखौ गिबियावनो एफ्रामनानै लाग्रोनांगौ। बेखौ एवफ्रामनानै बोखां खांना दोननायनि उनाव जोङो ओ थाइगिरखौ एसे एवफ्रामनानै लानांगौ थाव गुबैयाव। आ बियावनो हालदै बिदि बायदिसिना माइ मला जेरैहाय सामब्राम, पियास, आ बानलु, ओ जाब्रां बायदिसिना ओ जेरैहाय मोदोमनो थाखै बा गोथाव जानो थाखाय जोङो बेफोरखौ बाहायो। आ बि हरानानै जोङो बेवहाय दै होयो। दै होनानै जों बेखौ गोदौनो होयो। आ बेखौ गोदौबाय थानाय समाव जेब्लाहाय बिनि ओ गोखैयाव अंखारो अब्ला जों बेवहाय गिबियावनो नाखौ होग्रोयो आरो एवफ्रामना दोननाय नाखौ होग्रोयो। आ बेखौ होना दोननायनि अखानायै नि उनाव जोङो दसे सम गो उनाव गुन्दैखौ आखाइजों सारनानै होयो। खनसेनो जनो होबा बियो लाथा खागोन नालाय। बिनि थाखायनो आखाइ
नंगौ नंगौ।
एबा ख्राउजार सिनदेला बेवहाय अन गुन्दिया सिङाव खामथाबनो हायो एबा लद हानायखौ जों नुनो मोनो। बेनि थाखायनो जों बेखौ ओ गारबा जों एरबाय थानांगौ। जेब्लासिम गथा जाया अब्लासिम। आ बिनि उनाव जोंहा थाइगिर मैखिजों नाजोंना मोनसे गोथाव मैगं जायो आरो। दा बर'नि दोरोङारि ओंख्रि अनला ओंख्रिया बिदि बायदिसि सिना मुवाजों जाजायो। आ बिनि लोगोसेनो जोंनि गेजेराव जेरैहाय जोंनि बर'नि दोरों आरिनो सबाइ ओंख्रि। दा सबाइ ओंख्रिखोबो जोङो माबायदि जायो होनोब्ला बायदिसिना मुवाजों जाजायो। देरहाय साम' अमा बेदर, ओ मा बेदरखौ फोराननानै जायोब्ला आरो मोदोम सिनबावो एबा गोथाव जा जाबुयो। आ लोगोसेनो नाफोरजोंबो जायो। नाथाय साम'जों माबोरै जायो होनोब्ला गिबियावनो साम'जों जानो थाखाय जोङो साम'खौ दांग्रोबाय नालाय, बेनि थाखायनो जोङो दैमा एबा जोंनि दैख'राव मोननाय साम'खौ गिबियावनो जा सानखालि जागोन, बेनि गिबि सानखालि जों बेबो बेखौ ओ हमना लाबोनानै ओ जों बेखौ ओ न'खराव सोमनानै दोनो आरो। सोमनायनि जाहोनानो जाहैबाय साम'वाव जोबोद मैला थायो नालाय। बे मैलाखौ खारहोनो थाखाय जों हरफामानि बेखौ सोमनानै दोननाय जायो। बेखौ सोमनायनि उनाव बिनि सबायजों जानो थाखाय सबायखौबो दसे सम रुइगानो थाखाय बाजारनिफ्राय बायनानैबो ला लाबोयो खायफाडडया नङाब्ला जोङो न'खरावनो फोनाबोनाय ओ बिदि दसे सम सोमनना दोननायनि उनाव बे रुइगानायनि उनाव जों बेखौ गिबियावनो सुखाना लाग्रोयो। ओ बिनि उनाव जोङो साम'खौ बिनि मैला खारनाय बायदि बेखौ मोजाङै हुनानै लाग्रोनांगौ। ओ बिदि हुनानै लाखांनायनि उनाव ओ साम'नि जा थाखोन आरो जंफार दङ बेखौ जोङो गिबियावनो दाननानै लाग्रोयो बेखौ दाननानै लानानै आरो खेबसे मोजाङै सुफिननांगौ गोजों जानायसिन बेनि उनाव सुखांनायनि उनाव जोङो गिबियावनो साम'खौ एसे थाव गुबैयाव एवग्रोनानै लाग्रोनांगौ। बिनि उनाव बेखौ ओ बोखांना दोननायनि उनाव जोङो सबायजों दैजों खेबसेनो होखानानै खारै संख्रि होयो गोदानै बेखौ गोदौनायसिम जों नुयो जेब्ला गोदौ अब्ला जोङो बेवहाय ओ नांजासे माने खारै संख्रिखौ होयो बेनि उनाव ओ जेरैहाय अनला ओंख्रियाव होनाय होनाय मसला बायदिसिना मोदोमनाय मानिखिनाखौ जों होयो बेनि उनाव जों बेवहाय साम'खौ होयो साम'खौ होनानै मोजाङै गोदौनो ओ गोदौ जों बेवहाय मोदोमनय थाखाय जेरैहाय ओ न'खरावनो गायना लानाय एबा हाथाय बाजाराव फाननाय गंगार दुन्दिया एबा दुदिया गोरलै बिदि बायदिसिना खौ मोनो नालाय मोदोमनो थाखाय बेखौ जोङो ओ मोदोमनो थाखाय होनाय जायो बिदिनो जोंनिओ सबायजों साम'जों जायो आरो जों हा
नंगौ नोंथां ओ दिनैनि बेलायाव जोङो मा नुयो अनला ओंख्रिखौ जोङो जुदि टाउन सहराव थाङोब्लाबो जोङो गोबांखिनि हटेलफोराव बर'नि हटेलफोराव जोङो होनाय नुनो मोननाय नङा होमबा नोंथां? दिनै ओ टाउन सहरावबो गोबां जोंनि ओ बर' मानसिफोरानो माने दा गेदिर हटेल होनानै दङ बैफोराव जोङो जोंनि दोरोङारि मैगं अनला ओंख्रिखौ होनाय नुयो आरो जों बेयाव नुनो मोनो मा गुबुन हारिनि मानसिफोराबो जोंनि बे अनला ओंख्रिखौ अनला ओंख्रि संनायखौ माने ओ जानानै बिराद मोजां मोननायखौ फोरमायो आरो बिथांमोनहाबो माने बे अनला ओंख्रिखौ बोजोबना लायो। बेनि सायाव नोंथाङा माबाफोर फंनैसो बुंगोन नामा?
आरो बेखौथ' आंबो गावनो मोनदों खुजि ओ ओ जोंनि बर' हारिनि बादैबो गुबुन हारिफोरा बेनि संनायखौ जोंनि जेरैहाय दोरोङारि ओंख्रि बायदियै बिसोरबो खायफा खायफायानो एबा बांसिनानो बिदि हटेल नोंथाङा बुंनाय बायदि जेरैहाय हटेल बायदिसिनाव मोनजानानै एबा सोरबा सोरनिबा न'खराव मोनजानानै बिसोरबो गावसोरो ओ जोंनिफ्राय माने सोलोंनानै लाबाय आरो नों मा बोरै सङो बा माबोरै बोरै जोंनि हुदाखौ सोलोंनानै लाबाय। ओ बेयो मोनसे मोजां खौरां मानोना गो जोंनि जानाय लोंनायखौ एसेबां मोजां मोनामोन नालाय ओ नाथाय दानि समाव बिसोरो बांसिनानो ओ जेरैहाय अमा बेदर बिबादि अनला ओंख्रि सबाइ ओंख्रि बायदिसिना जानायखौ बोजोबना लानाय जों नुनो मानो आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ थारैनो थारैनो।
औ जानानै फैबाय बिदिब्ला दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
दे नोंथां बेलासि समनि फिन खेबसेबाव अननाय मोजां मोननायखौ नोंथांनो जासिहरबाय आरो नोंथांजों जिखिनि सावरायबाय बे सावरायनानै थारैनो जोबोदखिनि गोजोननाय मोनदों आरो उननि समाव जुदि मा माबालाबा नोंथांखौ लोगो मोनोब्ला बिदिनो माबा मोनसे आयदा लानानै नोंथांजों सावरायबावनाय जासिगोन।
दे बिदिब्ला नोंथां दोनथ'नोसै।